हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय।
अ
नोंथांनि ओ‌ औ दे बुं
आसा खालामो नोंथाङा दासान्दि मोजाङैनो दङ। सा सानजौफुनि आदारखौथ' जा खांबाय खोमा नोंथाङा?
नोंथाङा
आदसा आदसा नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय ओ दा दैज्लां बोथोरनि बागै माने एसे ना मोननाय मोननि आरो माबायदिहाय नोंसोरनि नों सोरनि जाब्रा मोननाय मोनैनि बेनि बागै एसे फोरमायना होनांगौ नोंथाङा।
औ नोंथां आं फोरमायनो हागोन। ओ‌ दा आङो ना होनना बुङोबा दा जोङो ओ बर्थमान माइ गायदों नालाय माइ गायनाय समायाव जोङो ट्रेक्टर हालएवबा ओ बे हाग्रानि नाखौनो बुंगोन बेखो बाहेरा ना बे नाखो जोंफोरनि फोथाराव दा मोनगासिनो दं आरो नोंथां। बे नाफोरनि जाबाय नाथुर ना दङ ओ‌ बोथिया ना ओ बेनिफ्राय फिथिग्रि ना सें ना गोरि ना बेफोरबायदिखो जों दा बाहेर नि ना हिसाबै दैलां बोथोराव मोनो आरो आरो बे नाखौ मोननायनि राहायानो जाहैबाय जोङो जेखाइजों गुरनाय। आरो सेन सानाय आरो लाङि सानाय। होमबा ओरैनो फिसा फिनला फु ख्रि खालामनानै सारलाबायनाय बेफोरबायदियै बेफोरबायदि राहायै जों मोन गासिनो दं आरो नाखो आरो नोंथांमोननि थिजाय मा बायदि मोनगासिनो दा नाफोरखौ?
अ नोंथां ओ बे साननैसोआथ' अखानि बिबाङा एसे खमायदों जोंनि जा लोगोसे दाखालै फोरो इसे इसे अखा हादोंमोन आरो दैबो जादोंमोन बिदिनो खायसे खायसे जायायाव खना खनला एसे रानथाब नो हमदों दैया रानथाबनायनि जाहोनाव नाखौ एसे एसे बुजायैनो मोननाय जादों लोगोसे दैमायाबो एसे एसे राननो हमदों बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदियै लाङिजों जेजों
औ।
बिदि बिदि सारनानै एसे बुरजायनो मोननाय जादों आरो लोगोसे आरो खाथि खाला दैमा मोननै बा मोनथाम दङ ना जोंनियाव दैमानि अ दैमा थानायनि जाहोनाव एसे ना ना फोराबो एसे दावखोगासिनो लोगोसे गोबां रोखोमनि ना दैमानि ना नुनो हादों लोगोसे बिदिनो हाखरनिबो ना इसे इसे खायसे खायसे' नख'रनिफोरनिया फिसिनाय नाया ओंखारबोनो हमदों बेफोरखौबो जेयाव मोननायखो नुनो मोनदों आरो दैमायाव
औ अब्ला देग्लाय बोसोराव नों नोंथांमोननि ओनसोलाव नानि बिबाङा एसे बारा जादोंना खम जादों?
अ बिदिनो आगोलनि आगोलनि बायदि साननो थाङोबा माने आगोलनि माने थांनाय बोसोरनि जे बेफोरखौ साननो थाङोबा एसे खमायनो हमदों मानोना आगोलनि बायदि दैया बाराया दा दा बे खाननैसोआव आगोलनि बायदि बाराय दैया बेनि जाहोनाव गोबां गोबां गोजान गोजाननि नाया माने मा बुङो बेखौ गोबां गोजान गोजाननि ना जेरैहाय दावबायनो हमनाय हमना ला दाउफोराबो गोबां गोबां जायगायाव जेरै दावबायो बिदियैनो नायाबो फैनो हायाखै गोजान गोजाननिफ्राय
औ माने दैबाना जायैनि थाखाय आरोना
अ दैबाना जायि नंद्राया जादों नाथाय नांगौ खिनिया जायाखै आरो हाजासे
औ हाजासे जायिनि थाखाय माने ना फोरा दावबायनो चान्स मोनाखै बेनि थाखाय नोंथांमोननि ओनसोलाव नाया फैनो हायाखै आरो एसे
औ औ औ थेवबो उम। अ बुंलाय नोंथां
बेखोनो बुंनो सानदों होमबा नोंथाङा बेखो सोंदोंमोन आं माने
अ अ माने बिदि हाय माने बाथ्राया जाहैबाय
औ।
हा नाथाय खायसे फिसिनाया हाखर हाला दङना बे आबाद नो नानिबो जिहेथु जों जोंनि एरियायाव जोंनि हालामाव एसे नानिबो आबाद मावो मावो नङा होमबा दे मावनाय नानि आबाद मावनायनि जाहोनाव खायसे खायसेनि हाखरनिफ्राय ओंखारलांनो हमदों। बे ओंखारलांनाय ना फोरखौनो दैमायाव मासे मानै मोननाय नुनो मोनदों आरो आं
औ ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ फुख्रिफोराव मा मा हारिनि एबा मा मा मुंनि नाखौ बांसिनै हगारनाय जायो
अ जोंनियाव दानिया बाराद्राय नुनो मोनदों रुप सान्दा होननाय जाथिसेना बेखौ गोबाङानो होनाय जादों आरो गोबाङानो बे ओ फुख्रियाव माने आबाद मावगासिनो ओहम नाथाय बिनि लोगोसे रौ मिरगा ग्रासकाप जापानिस बेफोरखौ इफोरखौ नुनाय जादों खिन्थु इफोरो एसे एसे खम नाथाय रुपसान्दा होननाय जाथिसो दङ बेखौ एसे बुजायैनो ओ आबाद मावनायाव बेखौ
होनाय
ओ होनाय जादों आरो अ अ बे नाखौ एसे बाह-बाहायगासिन नो एसे बुरजायैनो मानोना आं खोनानो मोनदों बे नाया माने एसे थाब देरो लोगोसे बिनि बिनि बिनि जा बिनि माबायैनो बिनि बेखौ फिसिनायनि राहायैनो एसे एनै खामायनो हायो फैसा रां
औ माने एसे थाब देरो आरो न थाब देरो थारमाने रुपसान्दे थाब देरो आरो माने आरो आं आङो खोनानो मोनदों माने रुप सान्देया लायनो ना जायो बे नंगोन नङा नोंथां नायानो नाखो जायो
औ औ बेखौ आंबो खोनादों नोंथां नाथाय आं दि ओ बारा आं माबा खालामाखै थाल लायाखै लोगोसे आं एसे एनै खोनादों ओह नाथाय बारा थाल लायाखै लानायालाय ओह जानो हागौ खाय जेरैबा जिबौफोराबो जिबौखौ जानाय बिदि जाद दङ गैया होमबा नोंथां बि बिखौ ओ बेखौ साननो थाङोबालाय नायाबो नाखौ जायो बेखौ आंबो नङा होनना सानना लाया नंगौबो जानो हानाय मालाया
औ औ ओ नो थांमोननि ओनसोलावहाय ओरैनो ना फार्मिं खालामनाय गोबां दंसै होमबा नङा होमबा! आतच्चा बे फार्मिं फार्मिंआवहाय ओरैनो जाग्रा ओ आदारखौ इसोरनो बांसिनै मा होनाय जायो?
अ बे नोंथाङा सो मोजां सोंथि सोंदों नोंथां। बिदिनो बेसरनि जोंनिया थालांङा होमबा बेसर सा क्लिन होनाय मोनसे दङ बेसरखौ फेरेनबाय फेरेननानै बि गुरा थलाङा होमबा सेबै सेबै सेबै मोनसे बिगुर थालाङो बे बिगुरा एसे सेवखांनाय लोगो लोगो एसे मोनामनाय गेस फैयो बे बेखौ बेखौ माने गुन्दैजों मिक्स खालामनानै हयदबा खायसे मेडिसिन होनानै बेखौ गेजेराव फबना ओ माने गाय ओइ खुन थिजों खानानै बस्थायाव सोना ओ बेखौ होनाय होनाय खो नुनो मोनो ओ नाथाय अ बेखौ नुनाय माने जोंनि एरियायाव जिहेतु हाखरा बारा खिन्थु आं आबादखौ मावफेराखै बिदि दैनो नानि आबादखौ मावफेराखै नाथाय आं बिदि नुनायखौ नुनो मोनदों अ नुदों नुदों खिन्थु आरो खोनानोबो मोनदों जे बिदि बे आदारा बयनिख्रुइ साबसिन आदारनो नानि थाखाय
औ ओरैनो नोंथाङा ओरैनो नोंथां ना ओ नानि गेजेरावहाय माबे नाखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो
अ आंनिया दा बुंनो थाङोबा बयनिख्रुइ साबसिन नाया जाबाय बामिना लोगोसे अ बामिना बामि जेराव दैमा दैमा फार फार थायो बेयो
आथसा बे बामि नायनि बामिनानायनि साइसआ माबायदि मोनल एसे बावगारबाय माबायदि मोनबा
अ नोंथां औ अ अ बे बे बे बामि नाया जाहैबाय मोनसे गोलाव जाथिय आरो सुगोनां अ सुगोनां माबा ओ ना आरो खुसिया अ अ बिखङा सुद अ औ औ बिखुङाव सु दं आरो बियो एसे जिबौ बायदिबो नुयो बिखुंखौ मानोना फाख्रा सिख्रा आरो लोगोसे बियो खुसियानिबो महर दङ
अ जेन गोलाव जायो गेदेर जायो एसे औ मोनाव हबाय नोंथां मोनाव फैबाय ओ आथसा नोंथां बे नाखौ हमनायावथ एसे गोब्राब जायोनो माबायदि हमो नोंथां
अ जायो जायो नोंथां आंथ गिबियावनो बुंखांबाय नोंथांखौ माने जोंनि एरियायाव मोनथाम मोनब्रैहाय दैमा दङ न दैमानि फारफाराव अ दैमानि फारफाराव खुर जायो होमबा जाया होमबा बे खुराव गुदुं थिं बे नाया खायसे खायसे नखराव फार फाराव औवानि थां औवा सुबा बायदि बायदि दं बे सुबानि सिं सिंहाय दैया जिहेथु खहबा गुदुं बायदि गुफा बायदि जाना थायो बेयाव थायो बे नाया
औ अब्ला नों नोंथांमोननियाव बे नाखो औ दे बुं
अ अ दै माने आंनि बुंनाय जाहोना बेनो बे नाखौ माने दै एसे बुरजायाव मोननो थाङा एसे खमायबाथाय बेयो नाया एसे फार फाराव दाउ खोना थायो दावखोनाहाय थायोब्ला अब्लानिया बेखौ मोननाय जायो आरो
अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बे बामिना
हेलौ नोंथां
अ नोंथां बे नाखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव मोनो होमबा
अ अ अ औ मोनो मोनो मोनो आं ओं नुनायाव एसे गोबां बिबाङैनो मोननो थाङो बे नाखौ
ओ औ होमबाथ नोंथांमोननि ओनसोला एसे नानि बागान बायदियानो बे बामिनाखौ मोननो थाङा सहसाव
अ अ आरो जायोब्लाबो बे बामिनाया एसे माबाया बिनि उजना एसे खम खम फैयो आरो जोंनि एरियायाव मानोना दैमा बारा गिदिरबो गैया जोंनि हि माने फिसा फिसा दैमानि थाखायनो बारा गिदिरबो जाया बे नाया जोंनि एरियायाव नाथाय बे नाखौ ओ दस किजि बा जि किजि जिबा किजि बिदि जानाय नुयो आं ओरैनो मबाइलाव नायोबाथाय ससेेल मिडियाआव नुयोबा थाय बिदि गोबां बेले औ औ औ गोबां गोबां गोबां एरियायाव नुनो मोनो खिन्थु जोंनि एरियायाव एसे खम ओ खम जा जायो आरो बिनि माबाया
औ औ नोंथां अब्लाथ' समा बो जाबाय नोंथां आंबो एसे समनि आंखाल नोंथां दोनथ'नो हासिगोन नामा
अ नोंथां अ अ नोंथांखौ ओ आसा खालामो नोंथाङा मोजाङैनो दङ दासान्दै आरो बेफोर आरो सानजौफुनि एसे ग'रमबो बेनिखायनो आंबो इस अ औ बर'उ गुदुं दे होमबा बिदिबालाय नोंथां
अ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायलायनानै
अ दे दे दे साबायखर साबायखर दे नोंथां